औ खोनादों ना नोंथाङा? औ औ औ ओ। गोजोन ओ सानजौफु समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
दा नोंथांजों मोनसे गोनां आयदा लानानै सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना दसे सम?
औ जागोन दे नोंथां आं थारैनो सम होनो हागोन।
दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ- जोंनि बर' हारिमुनि फारसे एसे फोरमायलायनो सानदों नोंथां। ओ एसे फोरमायलायनोसै औ। दा हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथां
औ।
जोंहा बर' हारिखो हारियाबो मोनसे हारिमु दंङ नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
औ औ दा बे मोनसे हारिमुवा थांनानै थानो थाखायथ' जोंहा ओ हारिमुनि बै हारिमुनि राव आरो बायदि रोखोमनि ओ गाननाय आसार खान्थि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरा गोबारैनो गोनां जानानैै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
दा थिग बेबादिनो ओ हारिमु मोनसेखौ फोथांना लानो थाखाय जों बेफोरखौ गोनांथि जायो।
औ थारैनो
दा जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारियाबो। ओ बायदि रोखोमै जोंनि हारिमु बायदि बाहागोफोर दं जेरैहाय
औ।
बर'नि बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोासा नाय ओ खुगा मेथाइ मोसानाय ओमफ्राय रो नाय दाबनाय दामनाय देनाय ओमफ्राय सुंद' सल', सल'मा लिरनाय बिजाब लिरनाय बायदिफोराबो ओ जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे हारिमुनि बाहागो नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
जोंहा राव थुनलाइनि बिथिङावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि राव थुनलाइनि बिथिङाव बुंनो था थाङोब्ला जोंहा जोंहा बर' रावाबो मोनसे ओ राव थुनलाइ बा राव हारिमु दंङ नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो ओ हारिमुनि मोनसे हारिनि हारिमु जोनोम जानो थाखाय जोंहा ओ रावा गोनांथार नङा होमबा सिगांग्रो थिग बेबादिनो ओ जोंहा जोंनि बर' रावा दंखायो नङा होमबा जोंनि बर' हारिमुआव जे बेबदिनो नङा होमबा? खोनादोंना नोंथां औ दा जोंहा थिग बेबादिनो जोंहा बेनि बिथिङावनो बुङोब्ला जोंहा ओ जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जानाय लोंनायाबो मोनसे हारिमुनि गोनांथार बाहागो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारै नोंथां
बे रोखोमैनो जोंनि बर' हारिमुवाबो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जों नु नुनो मोनो बर' हारिमुनि गेजेराव जेरैहाय बर'नि अनला ओंख्रि खारदै ओंख्रि साम' ओंख्रि लाथा एम्फौ खांख्राइ ना खुसिया जौ संनाय नारजि नाफाम बायदि बायदिफोराबो जोंनि बर' हारिमुनि नेरसोन
औ थार औ नंगौ थार नोंथां
रोखोमैनो बर' हारिमुआव बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय एबा संनाय खावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
औ थारैनो नोंथां
दा बेनि गेजेराव जोंहा दानाय लु फुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानाय लुनायाबो ओ जोंनि मोनसे हारिमुनि गोनां बाहागो दा जों नुबोगासिनो दंङ जोङो गोबां दानाय लुनायखौनो जों नुबोगासिनो दङ थिग बेबादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव आखा फाखा गावनि आखाइजोंनो गावनि न'आवनो दानानै जेरैहाय दख'ना गामसा आर'नाइ फास्रा जोमग्रा बायदि बायदि बिदन दख'ना दखना थावसि बायदि रोखोमनि समायना रमायना गाननाय जोमनायखौ गावसोरनि न'आवनो गावसोरनि आखाइजों दानानै नानै गाननायखौ जों नुनो मोनो नांगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां सारनि
बर' हारिमुवा ओ बायदि रोखोमै जौगालांनायखौ जों एबा जौगालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायावनो जों जोंहा बुंनो हाबावो रोजाबनाय मोसानाय बेलायाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला अ जेरै मोनसे हारिमुखौ आरोबाव समायनासिन रं बिरंसिन खालामना लाखिनो थाखाय ओ जोंहा मोसानाय रोजाबनाया मोनसे हारिमुआव थाथारनांगौ जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ
दा रोजाबनाय मोसानायनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ रंजानायखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बे बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा ओ मोनसे हारिमुआव रंजानाय मोसानाया एंगारलायनो ह हायो मोनसे बाहागो होननानै आं स सानो नंङा होमबा नोंथां जेरै जेरैहाय जोंहा जोंनि बर'नि ओ बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय खुगा मेथाइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु मोसानाय गथ' बुर खायनाय ओ मेथाइ लावखार मेथाइ माइनाव बरायनाय मेथाइ हाबा मेथाइ बायदि बायदिफोराबो ओ मोसानायनि मोनसे बाहागो नंङा होमबा नों नोथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ दा जोंहा ओ आथिखाल दा बावैसो जों नुनो मोनदों मोसानायनि गेजेरावनो जोंहा। ओ जोंनि रायजो एबा जोंनि ओनसोलाव
औ थारनो।
आ ओ बागुरुमबा सिख्रि सिख्ला मोसानाया दा बावैसो जाना थांबाय। ओ जोंनि बर' हारिमुखौ बेसेबाबा मुं मोनहोदों नङा होमबा नों नोंथां बागुरुम्बा मोसानानै ओ हादोर नाङैनो। जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ ओ हादोर हादोर नाङैनो जों सुबुंफोरा जोंनि मोसानायखौ नुनानै जोंनि हारिमुवा आरोबाव समायनासिन आरो जौगासिन जाबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
थिग बेबादिनो जोंहा हारिमु मोन खाथियाव बायदि रोखोमनि बायदि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायखौ जों नुनो मोनो। दा नों थाङाबो जोंनि ओ हारिमुनि बर' हारिमुनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नंगौ हागोन थारैनो नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदिनो आं बागुरुम्बा मोसानायनि बागै बुं बुरैसै नोंथां दा थांनायवसो जानाय जिब बागुरुम बागु बागु बागुरुम्बा मोसानाय आर ना नोंथां जाराव जि रोजा आइजोफोरा मोसादोंमोन आरोना नोंथां जायखौ गुबुन गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन जायगायावबो नायनाय जादों जायखौ।
जादों औ।
हारिनि हारिमुनि जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होनना बुंना लानो।
गोग्गाथाव औ औ थारैनो नंगौ सैथो खोथा।
भारत हादोराव बागुरुम्बा मोसानायखौ गुबुन मोनसे मुं मोननाय जादों जायखौ जोङो बाटारफ्लाइ देन्स होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ सिख्रि सिख्ला औ औ औ।
बेबायदिनो आरो नोंथां नाथाय मोसानायनि अनगायै जेन जोंनि जि दामनाय देनाय बे हारिमुवा जोंनिया नाथाय एसे खमायहोलांनो हमदों आरो नोंथां।
हम हमदों थारैनो।
बैसागु फोरबो बायदियाव आथिखाल मुगायाव जोङो। खामजो जथा, सेरजा, सिफुं बायदिखौ जोङो दामनायखौ गोबां खम नुग्रा जाबाय नोंथां।
औ औ बेनि अनगायै गुबुन आलादा जेरै इलेक्ट्रनिक्स दिभाइस जेरै बाक‌ दिजे बक्स बायदिखौसो लाना मोसानाय नुयो नोंथां। बिदि इयुन जोलैायावबो जुदि बेदि इलेक्ट्रनिक बुस्थु एबा बक्स डिजे बायायदि बाहायनानै जुदि मोसायोबा जोंनि जि मोनसे दामजुआरि आरिमु एबा बर' हारिनि मोनसे दामजुआरारि आरिमु बेयो गोमालांनो हमगोन नोंथां औ मानो होन ब्ला बेखौ इयुन जोलैनि जि इयुन जोलै जागोन जि सेंग्रा जाय सेंग्रा सिख्ला जागोन बिथांमोना बैफोर आगजुखौनो मिथिनाय नङा जे खेराइ मा खेराइनो सेरजाया मा खामा मा जथाया मा नंगौ नङा नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
जोङो हानायमानि जोंनि हारिमुखौ गोबाङै हायाबाबो खमैब्लाबो जोङो जोंनि हारिमुखौ लाखिनो नांथारगौ मोन औ। आरो जानाय लोंनाय बेलायाव नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा गोबां जानाय लोंनाय दं आरोना नोंथां। जेरै अनला, सबाय नाफाम लाथा बायदि आरोना नोंथां बेबायदिनो गोबांखौ मिथियाबाबो खायफाखौ मिथिगौ जेरै नाफाम अनला सबाय बायदिया जोंनि भारत हादराव जि आइ टेक सि आइ टेक मोनबाय आरो ना नोंथां औ औ बेबो मोनसे जोंनि बर'नि थाखाय गोग्गाथ थाव आरोना नोंथां
औ औ दा नोंथाङा आंनो मोनसे आरोबाव फोरमायनो हागोन नामा जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' हारिमुआव एबा बर' हारिनि गेजेराव बहा बहा अ माबे माबेयाव ओ जोंहा बांसिन ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो अनला एबा नारजि ओंख्रिखौ
औ दा आं फोरमायनोसै जोंनो अनला ओंख्रिखौ नांगौ जायोब्लाा जोंनो खैना गोदान गोदाननि जे हाथासुनि बेयाव अनला ओंख्रिबो नङाबानो जानाय नङा मानो होनब्ला बियो गोदोनि फोथायनो मोनसे आरिमु हारिमुवारि मोनसे सोलिबोनाय मोनसे आरिमु आरोना नोंथां जेराव खैना गोदानखौ जोङो नायनो थाखाय जि बियो बे न'खराव थांनानै माबायदि संसार जाहोगोन बेनि बागै फोरमायनो थाखाय ओफ्राय जोङो खैना गोदानखौ गिबि खेबनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो खौबो होनाय जायो आरो नोंथां
आनजाद लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
आरो बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जे जोंनि आंगो एबा जोंनि खाथियाव थानाय जे सासे सुबुङा जोंहा मुंख्लं जाबाय आरो नोंथां
औ आनज्रायलाङोबा
आनजायलांबाय बेखौ जोङो सावनो एबा बिदाय हरनो थाखाय जों थांनाय जायो नोंथां नंगौना औ बेखौ बिदाय होनानै फैनाय उनाव जोङो बे नारजिखौ दांनाय जायो मानो होनोब्ला जाहाथे बिनि जि जिउमाया जोंजों लोगोसे फायफिनलिया एबा न'खरनि जायखौबो बारा हेंथा होफैलिया जाय सोरगखौ गोजोनै थांथसै बिनि थाखायबो जो-
औ औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो आथा दा औ औ औ बुंजागोन नोंथां
औ दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै माबा मोनसे फोर मि मिथिबावगोन नामा नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हा
औ थिग नोंथाङा बुंलांनाय बदिनो एखे रोखोमैनो आंबो बिदिनो बुंखागोन अब्लाबो आं बुंलायला दा आं जोंनि बर' हारिमुाव जा खारदै ओंख्रि स जानाय बै नफोरनि आदब खान्थिनि बागैनो एसे सुंद'यै फोरमायनोसै दा जोंहा खारदै ओंख्रि जों गोबांखौनो जानाय नुनो मोनो जेरै बाय जोंहा हाग्रानिफ्राय खाबथिंनानै बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ जेरैहाय जोंहा गुथा मानि मुनि थुन थुनि ओ टरा बायदि बायदि रांफुर बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय मै बिलाइ एबा मैगंफोरखौ खौ जोंहा खानानै लाबोनानै जोंहा न'आवनो खारदै ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों जान ओ जेरैहाय जोंहा खारदै ओंख्रियाव जोनो ना गोरान ना बायदि रोखोम रोखोमनि ना होनानै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
औ नंगौथारैनो नोंथां।
दा खारदै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो खारैनि गोनांथि जायो न नङा होमबा नोंथां दा औ औ बेफोरबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो खारैफोराबो दा खारै होननानै बुङोब्ला जों खारैखौ जों न'आवनो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनानै ओ लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थालिरनिफ्राय जिरनानै जोंहा सावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंनि बर' हारिमुआव गावबा गावनो दानानै लानानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा